खोना
नोंथां
अ
नोंथाङा दायो फ्रियाव दं नामा?
औ दंनायालाय दङमोन।
होनबा आं बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि बागै फंनैसो सम दङब्ला खिनथानो हागोन नामा?
औ हागोन।
बिदिब्ला आङो फंनैसो फोरमायलांनोसै आंनि रावजों। जोङो दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङोब्ला बर'फोरनिया जोङो बुंनो हायो जेरै अनला ओंख्रि आरो सबायजों साम' बा अनलाजों दाउ बा बेदरफोर बेनिफ्राय ओ सबायजों ओम बे दर बा नारजि दोलोजों अमा बेनिफ्राय जोङो बायदि बायदि रोखोमनि मैगंफोर मोननो हायो आरोखि।
ओम।
ओ आङो गिबियाव बुंनो सान्दों अनलाजों बेदरखौहायो माबोरै संनाय जायो बेखौ आङो बुंलांनो सानदों।
उम।
ओ जोङो अनलाखौहायो सिगांग्रो देनो थाखाय जोङो ओ माथा माइरंखौ लानाय जायो आरोखि नङा होनब्ला।
औ औ।
ओ माथा माइरंखौ जोङो सिगांग्रो दैयावहाय सोमनानै दोनग्रोनाय जायो आरोखि ओ रुइजासे आन्थाखौ जोङो दैयावहाय सोमना दोननानै बेनिफ्राय जोङो बोखांनानै जोङो गोदोनि दिनावथ' जोङो उवालावहाय देनाय जायोमोन। नङा होनब्ला दानि ओ जुगावहाय जोङो फ्रायनो नुनो मोनो मिचिनजोंसो दानि जुगावहाय देनाय खौ जोङो नुनो मोनो आरोखि। ओ दा जोङो गोदोनि दिनाव थ' मेचिनबो गैयामोन नालाय बेनिखायनो जोङो उवालावनो देनानै गुन्दै खालामनानै जोङो बेखौ बोखांनानै लाग्रोनाय जायो सिगांग्रोर। ओ बेनिफाय ओ ओ दैखौहायो गोदौहोगोरनानै ओ गोदौसे गोदौहोगोरनानै बे अनलाखौ जोङो संनो थाखाय ओ बे गोदौफुबाय थानाय समावहायो बे अन गुन्दैखौहाय जोङो ओ सारलाना होना नानै ओ खादौ बा खोस्लिजों एरबाय थानांगौ आरोखि नङा होनब्ला एराबाथाय माने बे अनलाया
अ बे अनलायाहायो गोदो गोदोनानै हा?
नोंथांखौ आं खोनानो मोनाखैमोन अ दा खोनादों।
अ दायो खोनादों। औ औ। जोङो दा गोदौनाय गोदौबाय थानाय समाव अन गुन्दैखौहायो होनानै ओ खोस्लि बा खादौजों जोङो एरबाय थानांगौ आरोखि नङाब्ला गोदोनानैहायो खानाय जायो नालाय। ओ बे फाय जोङो खारैखौ होनाय जायो बेनिफ्राय जोङो दसे सम गोदौहोनानै ओ जोङो बेदरखौहायो सिगांग्रो सारायावहाय एवथ्रमगोरनानै लानानै संख्रि बानलु गासिबो खौबो होखानानै एवथ्रमग्रोना लानानै जोङो बे अनला गोदौबाय थानायावहाय जोङो होसननानै दसे समनि थाखाय गोदौहोनानै संनाय जायो आरोखि बेनिफ्राय मोनबाथाय खांनानै जोङो जाजाबाय बेनिफ्राय जोङो सबायजों साम' संनो थाखाय जोङो मा खालामनांगौ आङो बेखौ सिगांग्रो फोरमायलांनोसै।
औ औ।
ओ सबायखौ जोङो सबायजों साम'खौ जोङो संनो थाखाय सिगांग्रो सबाइखौ हायो सबायआथ' जोङो हायाव बेवहायो हानिफ्राय फोनानै जोङो मोननाय जायो। बे सबायखौ मोननो थाखाय जोङो ओ फुनानै फिथाइखौहा खायो मारा होनानै बेनिफ्राय जोङो ओ बिलाइफोरखौ हायो मारा होखांनानै गारजोबनानै जोङो बे सबायखौ मोननो हायो। बेनिफ्राय जोङो सबायखौहायो जानो थाखाय जोङो ओ सारायावहाय दसे समनि थाखाय एवनानै दोननाय जायो आरो एवनानै लाग्रोनाय जायो आरोखि। ओ बेनिफ्राय एवनानै लाखांनानै जोङो उननाय जायो आरोखि जोङो अन्थाइजों बा ओ बथलफोरजोंनो जोङो बे सबायाइखौहाय उननो हायो ओ बेनिफ्राय उनखांनानै जोङो बिगाब बिगाब थायोना। बेखौहायो जोङो संग्रायावहाय एर'ननानै होनानै जावनाय जायो आरोखि। बेनिफ्राय जोङो ओ सबायाइखौहायो खारै होनानै रुग्रोनानै गोदौहोगोरनाय जायो आरोखि बेनिफ्राय जोङो बेखौहायो गोदौखांनानै सानानै लागोरनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो साम' होनना बुङोब्ला थ' जोङो साम'खौ दैनिफ्राय मोननाय जायो नङा होनब्ला।
औ
बेनिफ्राय साम'खौ जोङो दैनिफ्राय बोखां गुरनानै ओ लाबोनानै न'आव बेनिफ्राय दसे समनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो। बेनिफ्राय जोङो बे साम'नि मोखांखौहायो बोखानो थाखाय जोङो दैयाव सोमनानै दोननायखौहाय बोखांनानै सटेफेन बा सिखाफोरजोंहायो बिनि दाखोनखौ बोखानानै लानाय जायो। बिनि फ्राय जोङो साम'खौ हायो खिथुखौ हायो दानस'नाय जायो आरोखि सिखाजों। नङा होनब्ला बेनिफ्राय दानस खांनानै जोङो थिगसे मा होनो स सानद्रिफोराव बा बाल्थिंफोराव बा दोबसिफोराव मनायाव बेफोरावहाय लानानै जोङो थिगसे फुनाय जायो आरोखि माने बेवहाय जोबोद मैला थायोना ओ बेनि थाखाय जोङो बेखौ फुनानै ला गोरनाय जायो ओ बिनिफ्राय जोङो। साम'खौहायो फुखांनायनि उनाव जोङो संख्रि बानलु थाव सेरनानै एवगोरनानै बिनिफ्राय जोङो बे जा साम' बे माबा सबाय दहायो रुनाय दंमोन। ओ बेखौहायो साम'नि सायाव होनाय जायो आरोखि। बेनिफ्राय नोंथांखौहाय आङो फंनैसो बा थ्रा सोंनो नागिरदों। ओम
जागोन दे। सोंनो हागोन नोंथाङा।
ओं नोंथाङाबो बेफोरनि बारै एसे फोरमायलांनो थाखाय आं नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय?
अ दे होमबा नोंथां बेफोरनि बागै फंनैस फोरमायलांनो सानबाय।
औ
नोंथाङाथ' बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि बागै फंनैसो खिन्थालांखाजोबबायानो आङो बिनि सायावनो आंबो बुंनो सानदों आरोना। नोंथाङाथ' अनला ओंख्रि बेखौ खारैजों संनायनि बागै बुंबाय।
औ।
आङो दा गोखैजों संनायनि बागै फंनैसो सावरायलांनो सानदों आरो।
औ।
माने अनलाखौथ' माथा माइरं संनाय जायो नालाय
औ।
गिबियावनो नांगौ जखानि माथा माइरंखौ हानानानै लानानै खुरै एबा जायखिया बासनावनो सोबनाय दोननाय जायो आरो रुइनाय सेबां आरो। जाहाथे देनायाव बियो मोजाङै गेब्लेयो
औ।
आथ' मा होनो? उवालबो थाजोबा सोरनावबा आरो सोरनावबा मिक्सार मेसिनबो थाजोबा। बिनिखायनो बे खौ थबसिफोरावबो नङाबा उलावबो मिसिनफ्राव देनाय जायो आरो ना। जाय जेराव मा होनो गैजोबा नालाय माखासे मुवाफ्रा जाय जेराव माबायाव गेब्लेनाय मोनो बे माबायाव देनाय जायो आरो। दा बेखौ गिबियावनो सोम खांनाय उनाव देना लाखांनानै बेखौ दोननाय जायो आरो दैफोरखौ माखासे गुदुं खालामनो लागोरो आरोना। बै आं दा बुंनो सानदों गोखैजों संनाय माने थाइगिरजों
औ।
थाइगिरजों संबाथ बेयाव खारै नाङा ना बिब
औ।
बिनिखायनो थाइगिरखौ मोजाङै दाननानै लाखानायनि उनाव ओह सारायाव माने एवनानै ला
औ।
मोजाङै एरनानै ओमफ्राय दै होनानै बेखौ रुग्रोनाय जायो आरो।
औ।
ओमफ्राय बिनि उनावहाय दैया ग्लब ग्लब गोदौवोबा अनलाखौ औ नोङो बेखौ नोङो संनो होनो रोङाबा माने गथा गथा जायो नालाय बेखौ नों गिबिया बिदिनो फ्रि फ्रि बेयाव होना होनांगौ आरो जाहाथ थे अनलाया गोदोआ आरो फिथर जाया। नोंथाङा खोनादों ओमफ्रायथ होबाय बिनि उनाव नोङो बेयाव बे ओंख्रियाव नोङो नोंनि जानाय मथे नोंनि मस्ला मस्लिखौ बाहायनो हायो। नों मा मा मस्लाखौ होनानै जायो बेफोरबायदि आरो ना। ओमफ्राय अनलाखौ बेफोरबायदिनो मस्ला मस्लि माखासे अनलाखौथ होनाय जाबाय ओमफ ओमफ्राय दसेनि उनाव जाहाथे अनलाया मोजाङै मोननानै जाजानाय हिसाबाव जाबाय अब्ला बेखौ जानाय जानाय जाबाय होननानै माबानाय जाबाय आरो। मोननाय लानाय जाबाय। उम आङो अनला ओंख्रिनि बागै फंनैसोआ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय
औ
आङो बे बिनि उनाव नोंथांनाव सोंफिननो सानदों आरो ना
औ
ओ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बेखौ नोंथाङा माबा मोनसेनि बा मिथिबावोबा खिन्थानो गोसोबा खिन्थाबावनो हागोन
अह
गोसो गैयाबा बिदियावनो जासिगोन आरो माने टाइम गैयाबा
औ जोङो अनलाखौथ' बायदि रोखोमनि मैगंफोरजोंबो जानो हायो नङा होनब्ला ओ जोङो बुंनो हायोदि गोखैजों गोखै मुवाजोंबो जानो हायो जेरै जोङो बेलाहि आरो नोंथाङा दानि बावैसो बुंनानै थांबाय थाइगिर जोङो बेनिफ्राय जानो हाबावो लाइ बिलाइफोरजों बा मुला बिलाइ आरो जोङो मुला गुन्द्रु होननायजोंबो जानो हायो ओ आरो मुदुम फुल बिबार बा मोदुमफुल बिलाइ आरो केरेला बेफोरजोंबो जोङो संनानै जानो हायो नङा होनब्ला
औ नंगौ
औ दे बिदिब्ला नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय उननि समाव लोगो मोनलायफिनसिगोन दे बिब्दिब्ला
अ जागोन दे नोंथां मा